हेल' ओ मा खोनादों ना
औ खोनादोंना
अ ओ ओरैनो दंना दायो
औ ओरैनो दङ
अ अब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव दसे सावरायनोसै
औ सावरायजागोन
मा होनो मेसेङाव गायनाय मैगं थाइगं आरो बेनिफ्राय दैलां गायनाय मैगं थाइगं इफोरनि सायाव दसे सावरायनोसै
औ
अ अब्ला आङो आङो मेसेंनिखौ एसे बुंग्रोनोसै सिगाङाव।
औ दे दे।
अ जों मेसेंनि मैगं थाइगं होनोब्लाथ' जोङो इदिनो मोननाय यो लाइ फोर लाफाफोर बेनिफ्राय बेलाथि इदिनो मैगं गोथांफोर गोबां मोननो हायो आरो जों मेसेङाव।
औ
थान्दा बिदिनो ओरैनो मा होनो खुदुवा खुदुना बु थुवाफोर इफोरखौबो जोङो मेसें बोथोरावनो मोननाय जायो बेनिफ्राय आरो कफिफोर जेरै फुल खबि, बान्दा कफि, ओमफ्राय ब्रकलि इफोरखौबो जोङो मेसेङावनो गायनानै दिरुननाय जायो आरो।
औ।
बेनिफ्राय तेसबिनफोर बिदिनो गोबां दंबावो आरो बायदि बायदिनो।
ओरैनो बेफोर मैगंखौ ओ नफोरावहाय ओ आबाद खालामो नामा नोंसिनाव?
औ इदिनो जोंनियाथ' इसेबां इदि फानलायलायनाय बा बेलेगाव हरलायलायनाय इदि इसिबां गाया इदिनो न'आव जानो आन्था एसे एसेखौ जों गायना लायो आरो।
औ ओरैनो मा मा मैगंखौ गायनाय जायो?
अ इदिनो न' सेरफ्रावनो ओरैनो हाफोर जावग्लिनानै बिदिनो लाफा एसे फोनानै ओमफ्रायायो लाइफोरबो फोनानै ओमफाय बेफोरखौ आरो गायस्लायफिनोबाथ' लाइआ मोजांसिन जायो नालाय। इदि गायस्लायनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो खनासे दुन्दिया बे समाव दुन्दियाबो मोनोना। बेखौबो एसे फोनानै बेनिफ्राय बेसर एसे मुला एसे बिदिनो फोनाय जायो आरो जानो आन्था खिनिखौ बेनिफ्राय आरो जोङो बे समाव सामब्राम पियास आरो सामब्राम गुफुर इफोरखौबो गायनाय जायो बे समावनो।
औ।
औ बेफोरखौबो गाजरफोर इफोरखौबो न'आव जानो आन्था एसे एसे गावनि खिनियाखौ गायनानै लायो आरो बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो बुरजाब बो गायो आरो फाननो थाखाय बा इदिनो फानहरनो बेफारिफोरनो हरनो बा गावसोरनो फानहैनो बिदि इदिबो गायनानै लायो आरो।
औ।
ओ जोङो बिदि मैगं गोथांफोर बिदिखौ फाननोबा माने बुरजा दामाव फाननोबा माने जोङो बे मैगं ओंखारनाय सिजेननि एसे सिगांफ्रावबो गायोब्ला जों बांसिन दाम बा मुलाम्फा मोननो हायो आरो। बिदि बयनिबो न'खराव गायना ओंखारनायनि एसे सिगांफ्राव बा आरो सिगाङाव हायाब्ला थाय आरो मेगं जोबस्रानाय बिदि उनाव फानजानाय बिदिफोर खालामोबा जोङो रांफोर अ फानहैनो थाखाय गोबां बिबांनि रांफोर बा दाम बुरजाफोर मोननाय जायो आरो
औ औ
उम
ओरैनो ओ न'फोरावहाय बिदिनो हासारफोर बाहायोना
अ इदि जानायावथ' इदि हासारबो होलाय लाया बिदिनो जि मोसौनिफ्राय मोननाय मोसौ खिनिफ्राय गोबोर हासार जायोना। इफोरखौनो एसे एनै होनाय जायो आरो आरो इदि दखानफोरनिफ्राय बायनायफोर इदि हासारफोरखौ माने बारा बाहाया आरो न'आव जानो गायनायफोरखौ
औ औ
उम
ओरैनो ओ दैज्लां बोथोर ओ नि सोमोन्दै मा मा मैगं गायनाय जायो जोंनियाव बेखौ आङो फंनैसो फोरमायनोसै। ओ जोंनि सा ओरैहाय ओं जायखौ जोङो बांसिनै मोनो थाइबें फोरला जिंखा ओमफाय बिदिनो थारुन ओमफाय ओरै हाग्रानि मोनसे मोननाय मैगं बेखौ अलदर होननानै बुङो जोंनियाव।
अह।
आरो मैखुन बेखौबो ओ नैबे सिजेनावहाय मोनो आरो। बैफोर ओ मैगंफोरा बे अलदर जायखौ जोङो बुङो बियो हा-हाग्रानि मैगं। बेखौ जोङो खेथि खा खालामनाङा बेखौ जोङो सम फैयोब्ला ओ नैबे बोथोरावहाय जोङो हाग्रायावहाय नागेरहैबानो मोनो। आरो जाय जायफोर नैबे उरि हाफावनि जे मैखुन हा सिङाव बिदिनो एसे बे गोलाव गोलाव थांग्रा
ओं ओं।
बेखौहाय जोङो नैबे दा सिजेनावहाय मोनो।
औ।
बेखौबो जों खेथि बानायनाय जाया बेखौ बो ओ हाग्रायाव बिदिनो उरि।
बायाव नायोब्ला जोङो बबेबा बबेबा माबायाव बेरनायखौ मोनो आरो। बेयो ओ‌ ओरैनो जानोबो बिराद गोथाव।
औ।
बांसिन बेखौ मानसिफोरा एवनानै जायो। ओमफाय नैबे अलदद मैगं जायखौ जोङो हाबा खेराइफ्रावबो बांसिन ओ बाहायो।
औ‌ माने बे औ माने बे अलदर रा मा बिदि आं जोंथिं माने मोनो ना मोना जों बारा मिथिया आरो बेखौ
अ बेयो थारमानि ओ‌ बै ओ मा होनो। दाङाफोरबायदि। दङ ना मोनसे। बेनि महद ब्रा थाख्रा सिख्रा आरो सिब्रु जायखौ जोङो सिब्रु मै गं होनो बेबाय बि आमथाय बेहा सु गैया आरो ओमफ्राय एसे गिदिर गिदिर गिदिर जायो बेहा फस्ला आरो सिङावहाय बेखौ गोबां ओ ना बेदरफोरजों जाजायो जोङो बेखौ अमा बेदरजोंबो जायो जोबोद गोथाव गोथाव जायो आरो बिनि बिलाइ बेखौबो जोङो ओ ना मासुवा बा नाफाम बेफोरजों जानो हायो आरो मैथा एसे होनानै ओरैनो बेफोर हाग्रानि मैगंफोरखौ जोंनियाव दा मोनो। आरो जोंनि थिंजाय ओ थारुन बियो दा मोनबायानो बेखौ ओ गोबां औ
अ थारुन मोनबायानो ना दायो?
औ जोंनिथिं बेखौ थारुनखौ मोनबायानो बेखौ हादान हायाव बांसिन गायो।
औ औ
खालामो आरो जोंनिथिंहाय।
अ
बेनिफ्राय ओ नैबे खुमब्रा जोगोनाथ बेफोरथ' बयबो न'खरावहाय जानो आन्थाखौ आथिखालाव खालामसै । आरो बेखौ बांसि बांसिन ओ न'आव बाहायनायखौ गोबोरनि हासारजोंनो बेखौ बाहायनाय जायो। ओमफ्राय मा केटआव जायफोर ओ खेथि खालामनानै फाननायनि जायफोर बानायो बिसोरो बाजाराव मोननाय केमिकेल गोनां हासारफोरखौ बिसोरो बाहायो।
औ
सिगां दिहुनग्रोनानै बिसोरो ओ मार्केटाव अबावबा बाजारावहाय बिसोरो गोबां राङाव बिसोरो बेखौ फानो। बेफोरबायदिनो आरो दा ओरैनो दैज्लां बोथोराव ओ बिदिनो गोबांथार मावाबाबो जोंनियाव एसे जानाय खिनिखौ ओ मावनाय जायो।
औ ओ।
आरो गुबुनफोराथ' बांसिनानो न'आव जानायनिफ्राय ओ फाननायनिखौ बेलेग बेलेग जायगाफोराव बिदिनो माबा बानायो खेथि बिदि बानायो बा आबाद मावो।
औ औ।
जोङो बेखौ न'आव दोननाय ओ जोलैनिफ्राय बे बाजाराव दायो गुबुन गुबुन रोखोमनि हाइब्रिद जोंङो बेनि ओ बेगर फोरखौ मोननो हायो। बा जोलैफोरखौ जोंङो मोननो हायो। बेखौ जोंङो ओ गायोब्ला जोंङो बांसिन फिथाइखौ मोननो हायो बिदिनो जोगोनार
औ।
बेफोरनिखौ आरो ओरैनो बैफोर ओ मैगंफोरखौ ओ नआवनो जुदि मावनानै जायोबा जोंनि देहा फोराबो ओ मोजां जायो आरो बाजाराव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जुदि बायोब्ला नोङो बांसिन मिडिस नोनानि सो बेखौ औ मावनाय जायो आबाद फोरखौ दा बेनि थाख खायनो ओ नआव जाखिनि हायोबा एसे नैबे दैज्लां बोथोराव आरो मेसें बोथोराव बेखौ जाखिनि हायो बेख खौ नफोरावहाय मावनांगौ आरो ओरैनो ओ दैलां बोथोर होननानै बुङोबाथ जोंहा गुदि आबाद जायखौ जोङो माइ आबाद जों बेखौबो हमनानै लानो हायो आरो बेनो जोंनि ओ देरसिन बा ओ सामफ्रोमबो बाहायनाय आबाद ओ माबब बेखौहाय जोङो दैल्जांबोथोरावहाय गायनाय जायो बे नुथ नोथा ओं मोनथिखागोन
औ औ मिनथियो
थोरनि हिसाबै ओ नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनांगौ दं नामा मैगं थाइगं
रावथ आं इदिनो न'आव गायनायफोर जि मैगं बेखौथ' बुंनानै थांबाय बिदिनो आरो बे मेगं गायनायफ्रावनो रजफादेरनाय मैगंफोर जेरै खुदुनाफोर बिनिफ फ्राय बुथुा थुनथु निया इफोरखौबो जों खानानै लाफा मैगंफोरजों ज' खारै ओंख्रिफोर बा मैद्रु ओंख्रिफ फोर इदि जानाय जायो आरो एबार जाहैबाय औ मुलिफोर होआ लासे मेडिसिन बाहाया लासे हारसिंनो रजनाय मैगं नालाय बेफोरखौ जा जानो नांगौ आरो
औ
ओ बेनिफ्राय बिदिनो जों बे मेसें बोथोर बिलाथिफोर बा टमेट' बेफोर खौबो जों मोननाय जायो बेबोथ मोनसे गिदिर आरो मोनसे फिसा इदि दंना
औ औ
फिसायाथ इदिनो हारसिंनो रजलाबायनायफोरखौबो जों नुयो आरो फोआबा गायाबाबो। जे बिलाथि फिसाया
आलुफोरबो गायोना
औ औ आलु आलुखौबो गायो आलुखौ बिदिनो अ आलु फोरखौ बिदिनो बिदिनो माइ गायखांनाय सम जायो नालाय मेसेंआवथ बिदिनो माइ गायग्रा हाफोरावनो बिदिनो दब्लायसेफोर इदि गायना दोनो आरो
औ
जानो आन्थाबा इदिनो आग्लायनायफोरखौ फानहरनाय इदिनि जेनेबा जोबनोथ हाद्राया नालाय दब्लाय बिसोरनि आलुआबो बुरजायानो ओंखारो नालाय।
ओरैनो दब्लायसे हायाव बेसेबांसो ओंखारो ओरैनो।
अ आं किजिखौथ' मिथिला जिखुनु बुरजायानो ओंखारो आरो ओंखारनायालाय। इदिनो। आलु आलुआबो इदिनो गिसि आलुफोरबो थायो नालाय इदिखौबो गायो आरो।
अ।
देसि आलु ओमफ्राय बिदिनो ओंख्रि जाग्रा नरमेल आरोलु बेखौ मा होनो थाय ।
बेखौथ' गुबै लकेलखौनो होनो खोमा। आंबो बारा मोजाङै मिथिया बेखौ।
अ बे आरो बे फिसा फिसाखौथ' दिसि होननो बे बिसोर मोननैखौ गाय नाय नुयो आरो जोंनिथि जाय। बेनिफ्राय आरो आरो बे मोनसे आलु मोनबावोना गोजा गोजा गाबनि थायोना मोनसे बे बेखौलाय जोंथिं गायनाय नुफेराखै आरो जिखुनु फान खौ नुयो ओमफाय गायनायखौ नुवाखै आं
दा आङो नोंथांनिफ्राय ओ मेसें बोथोरनि मैगं थाइगंनि सायाव ओ जा मिथिनो मोननानै आङो ओ गोजोननाय मोनबाय आरो नि रायलायनायनि समावबो जाबाय बेनिखायनो औ नोंथांनिसिम गोजोननाय जासि नानै जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनिसै नामा
औ गोजोननाय थाबाय